नोंथाङा दा दसे सम फ्रि नामा
औ नोंथां दा फ्रि दंथनोंथां थारैनो
औ आङो नोंथांजों ओ ना हमनाय आयदानि सायावसो एसे सावरायलायनोसै होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ बेथ' जोबोद मोजाङ आयदा नोंथां थारैनो।
औ औ। दा बिदिब्ला जोङो बर'फ्रा माबोरै माबोरै ना हमनानै जायो बा ना हमो बेखौ एसे सावरायलायसै नङा होमबा नोंथां? औ। बिदिब्ला आंनो एसे आवरायनानै होग्रो दिनि
औ जागोन नोंथां नङब्ला नोंथाङनो एसे आवगायगोना होदो दे जागोन
औ। जोंथ' बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ना हमनानै जाबोग्रा मोनसे हारिखा नालाय नङा हा नोंथां? जोङो ना खौ अनेक रोखोमनि माखासे आदब खायदाफोर बाहायनानै हमो गोदोनि दिनावथ' मानसिफ्रा बिदि फासि सानाय माबा माबिखौ जों नुनो थाङामोन गोदोनि दिनाव फुख्रि सारनानै बा जाम्फैखौना थोना- थोनानै जोङो गामलाफोरजोंनो सारनाय नुयोमोन आरो ना हमनो थाखाय नङा होमबा? ओमफ्राय बिदिनो दै खम जानाय समाव जोङो आखाइजोंनो गोग्रोमनानै हमोमोन। मानोना बर'फ्रा सालाग नालाय हमनोाव बिरादनो बबे नाया बबेबायदि हाग्रायाव थायो बबेबायायदि दैयाव एब्रेनानै थायो बेखौ बर'फ्रा बिराद साला गार मोनथिथारसै बेनिखायनो मामोन गोदोनि दिनाव मानसिफ्रा आखाइजोंनो गोग्रोम गोग्रोम नाखौ हमोमोन आरो। दा बिदियैनो गोबां ना हमनानै जाबोदों बर' दा समजों लोगोसे गासैबो सोलायो नङा होमबा जोङो सोलोंबोबाय औ। दा बिब्दिखायनो उनावहाय जोङो मा खालामखो गोबां मानसि मानसिफोरा मानि गोबाव जाबाय आरो गोदोनि दिनावनो होनजायो बेबो सेन सानानै खखा स सानानै बिदिनो फल' सानानै नाखौ हमनो रोंबोबाय आरो। दा बिदि ना हमनो रोंनायाव मा जाखो बर'फ्रा गावनो आखाइजोंनो खखा बानायनाय सेन बानायनाय आरो बेबायदिनो जेखाइ बानायनाय खबाय बेफोरखौ बानायनानै जोङो ना हमनो रोंबाय बा ना हमनानै जाबोखादों गोदोनिफ्रायनो। बेफोर गासैबो जाबोजोबनाय जाहैबाय बर' हारिनि गेजेराव माने बर'फ्रा दा ना हमनायाव ओरैबायदि एक्सपार्टसै माने जोङो सेनजोंनो होन खखाजोंनो होन बा फासि सानानैनो होन सारनानैनो होन बा जेजों बोनायानो होन गोबां रोखोमनि ना हमो आरो दा बर'फ्रा आरो बेबायदियाव हमनानै ओंख्रि जायो। सोरबाबा फाननो हमो खाथि खाला दै गोनां ओनसोलनि मानसिफ्राथ' नाखौ ओ फाननो थाखायबो हमनाय नुसै थारमानि न'आवथ' बिसोर जाखायो जानाया खिन्थु नोङो गासै एफा बुरजा बुरजा मोन अबा अबेबा ओनोलाव दा बेफोर नाखौ थ' न'आव ओंख्रि जाजोबनांगौआबो सम्भब नङा नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
ओंखायनो बिसोरो बेखौ खाथि खानि थानाय हाथायफ्राव फानहैयो आरो बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो। दा‌ नैबे ओ हमनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो गामियाव थाग्रा मानसिफोरा माब्रैखौ मोनोब्ला जों नुखायो फ्राय जेब्ला दै थायो गामि खाथियावहाय बा गामिफोरजों बोहैलांनाय सोरनाबा सोरनाबा जाम्फैफोर बे जाम्फै फोरा दैज्लां बोथोर समावथ' बिराद गिदिर गिदिर जायो। समाव जोङो ना हमनांगौआ एसे गोब्राब जायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
जोङो ओरैनो देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा सेंग्राफ्रा गामियाव थास्ला ओरैनो थास्लायस्लाय मा खालामनो होननानै बोरसि दान्दा लानानै ना बोनहोयो आरो। दा बेबायदिबो नाखौ हमनो हायो औ नाखौ बिदिनो बोरसि दानना जों मोननै रोखोमै हमो सोरबाबा बोरसि गोनां आरो सोरबा बोरसि गैयै बोरसि गोनाङा जाहैबाय जोङो बोरसि खाबाय बावहाय हयथ' माबा मोनसे बेरेनि माबाजों फिसाजों बा औवाथब होनो गुनजेत बेजों बा आथाफोरजों ओमफ्राय खानस्रि बेफोरखौ हायनानै जोङो नाखौ बोनो आरो हाग्रा-हाग्रा दैयावहाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय खान्थिसाला खेबसिनो गोलाव थुनानै बे बोरसि गैलालाय। दैयाव जब्ब' जब्ब' बिदिनो बोननाय जायो आरो बेबायदिबो नाखौ हमनो हायो नङा नङा होमबा नोंथां दानि जुगाव जों औ ओमफ्राय बे समाव दै देरनाय समनि जाहैबाय बियो ओमफ्राय दैया जेब्ला रानथारो मेसें बोथोर बोथोरनि समाव माबायदि हमो नाखौ जोङो बांसिनारनाय नुयो आरो
औ नोंथां थारैनो
औ दैयाथ' रानजोबसै ओमफ्राय बावहाय हाग्रा जमा-जमा जानानै थायो दैफ्रावहाय बे बेफोरखौ जोङो मा आलि खोथेलायनानै गामलाजों सारो आरो गोदोनि दिनावथ' जोङो बे थिंआवहाय गोदो बे थाव गोथांनि लाग्रा थिं माने थाव गोथां फानग्रा थिंखौहाय हाख'लायनानै बेखौ दुरुं खानानै बेजों सारनाय नुयोमोन आरो। आमफ्राय बाल्थिंखौबो खालायलायनानै ओरै सासे ओरै सासे थानानै बिराद गिदिर गिदिर फुख्रिखौनो सारोमोन आखाइजोंनो मानसिफोरा ओमफ्राय बिदिनो नाखौ हमोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदि गैला माने बे दै मेचिन दै सारग्रा मेसिन ओंखारबाय नङा होमबा दै बोखोग्रा बेखौ औ बेखौ कारेन्टजों लागायनानै मानसिफ्रा बेखौनो सावा मा सारो आरो दैखौ दा मेसिनजोंनो सारसै औ ओमफ्राय औ बे पेट्रल डिजेलनि मेसिनबो दंसै आजिखालि ना सारबा बा दै बोखोग्रा बे दै बोखोग्राखौ बे फुख्रिखौ बिनि दैखौ बोखोलांनानै बिसोर गुबुनाव गारैनानै बिदिनो नाखौ हमनो हायो आरो नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां थारैनो
औ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ना हमनाय नियम बा डक्टर दङ दा आङो नोंथांनिफ्रायबो एसे नोंसिनि ओनसोलजों ओ नाखौ माबोरै माबोरै हमो मा मा आदब खायदा बाहायनानै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोनना औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ जों बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो ना हमनानै जाबोखानाय जोंहा नङा होमबा नोंथां गोदो आब बौ मोना ना हमनानै जाबोखादों ना हमनाय आदब होनना बुङोबा जोंहा गोबां दं दा बेनि गेजेराव नोंथाङा माखासेखौ बहुथ होनलांबाय दा आङो नाखौ जों बोरै बर'फ्रा बोरै गुरनानै जायो बेखौ एसे खोन्थाना होनो नोंथां दा नाखौ जोंनि बर' फोरा गुरनानै जायो जेरै बबावबा बिलो फोराव बबावबा दैमाफोराव बबबा हाखरफोराव नङा होमबा नोंथां दा जों ना गुरनाया जोंनि बर' बेफोरनि मोनसे हारिमुजों गोथौ सोमोन्दो थानाय होननाबो जों मिथियो नङा होनबा नोंथां दा जों बुंनो हायो दा जोंनि बर'फोरा नाफोरखौ ज' ज' थांनानै नङा होमबा जोंनि आइजोफोरा गामियैनो बा दसजन बिस जन जालायनानै माने ओरैबदि फारसेथिंनिफ्राय ना गुरबोयो आरो नङा होमबा नोंथां ज' ज' ज' ज' बिलोफोराव थांलायनानै एखेबारे दफोरखौ बोलायनानै ना गुरनानै जों बेफोरखौ नुबोदों आरो जोंनि बर'फोरखौहाय बा जोंनि बर' बिमाफोरखौ दासिमबो गुरो दा आरो लोगोसे जेनेबा बहाबा जेनेबा मा होनना बुंदों दै रानहाब रानां जादों नङा होमबा नोंथां दै राना रानां नाफोरााना ब समावथ' बिराद माबाय नालाय मा होन्ना बुङो रावलाबायनाय होनना बुङो जेनेबा नङामोन ओरैबेबा जों थांनो ना ओरै थांनो जालायो दा बे समावहाय जोंनि बिमाफ्रा मा खालामो बे नाफोरखौहाय गुरहैयो आरो खनानैहाय
औ
बे समाव ओरैबायदि ओमफाय खबाय से गाहाम मोनबोलायो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथांनाव आवासा एसे ओ एखमबा खरा एखमबा लासि बिदि खोनादों नोंथां
नोंगौ नामा नोंथां
औ थाबथाहां थाबथाहां खोनादों
औ दा जेनेबा नोंथां औ जेखाइ खबाइफोरखौथ' जोंनि बर'फोरानो लुै माबा बानायखाय न'आव दङ आरो नोंथां जेरै माइ होनना बुङो जोंनि माबाफ्रानो जोंनि गाहाय गाहाय जेनेबा जों न'खरनि माखासे गाय गायफोर ब बर' फोरनि न'फोराव ज माखासे जेनेबा गाहाय गाहाय गोरा गाहायबाय थायोना जेरै जों जेायखौनो आबौ नबा दा बिसोरफोरनो गोदो गोदायनिफ्राय जेखाइफोरखौहाय बा खबायफोरखौ हेबबोनायखौ जों होमबा नोंथां ओ जेखाय खबाइ फोरखौहाय जोंनि आइजोफोरा माने ना गुरनायाव बाहायो
लोगोसे जोंनियाव मा ना हमनाय आदब दंबावो होनना बुङोबा जों जान होनाय नबा नोंथां जों मा खालामहैयो जेब्ला सैथ्र' दान नम्बार नोंथां जेब्ला बैसागआवथ' जेनेबा दै जावरिनाय जायो ना नङा होनबा नोंथां दा खि फोराव मा खालामो ओ जेनेबा मोनसे ओ माबाफोरखौहाय मा दैमा दै बोहैग्रा जायगा नङा होमबा नोंथां बे जों होथेयो आरो होथेनानै मा खालामो सेरेन फेनानै औवाफोरजों होथेनानै मा खालामो नाफोरखौहाय जाहाथे जेनेबा दै जावरिनाय समाव जों नाफोरखौ सानो हायो बेनि थाखाय मोनसे औवाफोर होथेनानै मा खालामो मोन ना फैग्रा जायगा मा आरो जेनेबा गोलाव सेरेनफोर होनानै मुसारिफोर जेब्ला बैसाग दाननि बैसाग दै जावरिनाय नङा होनबा नोंथां? बे समाव दैया फैनोसै ना नोंथां बे समाव मा फैला जोबनोसै ओरैबायदि ना गिदिर गिदिर फैसै मागुर सिंगि नङा होनबा नोंथां फिथिफ्रि मावा नोंथां आरो गोबां रोखोमनि नाफोरा माने बे जानफोराव नाङो आरो बे जानफोराव नांनानै बे नाफोरखौहाय जोंनि मानसिफोरा मा खालामो फोराननानै दोननोसै जाख'नोथ' हाला नालाय बुरजानो नांसै नालाय नङमोन नोंथां ओमफ्राय बेफोरखौनो मा। खालामो जों बाजारफोराव ना गोरानफोरखौ फानो सोरबा सोरबा मोजां मोजां नाफोरखौ आरो सोर सोर मा खालामो बे नाफोरखौनो जों नाफामदेयो आरो। जेनेबा जाय गुन्द्रा गुन्द्रि फिथिख्रिबो नङा होनबा नोंथां थेंगोना खर' नास्राय खर' गोरै खर' बेफोर एसे माबाफोरखौहाय मोजां मोजां नङैफोरखौहाय। बेयो आरो ओमफ्राय मोजां मोजां मोजाङावहाय जानो थाखाय दोननोसै आरो। दा बेफोरखौहाय जोङो। नाफाम देनानै जोंनि आइजोफोरा बा जोंनि न'खरफोरा माने फानबोनायखौ नुनो मोनदों आरो। ना गोरानफोराथ' जोबोद दा जोङो। बेफोरजोंबो माने गाव गावनि न'खरफोरखौ। सालायबोदों आरो गोदोनि समावहाय। आरो गोबां दङ आदबफोरा जोंहा जेरै सारनाय नङा होनबा। नोंथां जेफोरजों सारनाय जे जेनेबा जों जेब्ला दै जायो नङा होमबा नोंथां। ओ दैया जेब्ला गिदिर जायो जेनेबा जुन जुलाइ मासफ्राव ना होमब्ला नोंथां। बे समाव मा जायो जोंनि मानसिफोरा बा जोंनि हौवाफोरा मानसिफोरा थांनानै मा खालामहैयो जेफोरजों ना सारहैयो आरो ज' ज'नो साबा सयजन गाहाम जेनेबा बहाबा दालांफोराव फानोसै नङा मा नोंथां दालांफोराव फाननानै मा खालामसै। जेनेबा जेब्ला नाफोरा थफाय फैयो। एखेबे ना थफैनायखौथ' नुखायो नङ होमबा नोंथां। एरै आलादा जाबोखायो बे समनिावहाय एखेबारे जानो जेफोरजोंहाय। एखेबारे सारना होनोसै आरो बे समाव माने ज' ज' सार बाहायो अवान टाइमावनो ओमफ्राय बे समाव गोबां नाफोरखौ मोननो थाङो आरो बे समावहाय। आरो खबायफा गाहाम नङा होमबा नोंथां मनाफा गाहाम मोनो बेबायदि आरो। दा नोंगौ नोंथां थारैनो दा दिनैनि सानाव बुंनो। थाङोब्ला बा रायखांनो सानोबा नाफोरा एसे एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोनबाय नङा होनबा। आं गोदोनि बारै नाखबाव नुनो मोनला दा नोंथां। जोंहा समाबो जाबायमोन नङामा नोंथां। औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांजोंबो गोजोनबाय बिराद मोजां बाथ्रा सोलोंनो हाबाय गोबां ना हमनायनि सायाव। बिदिब्ला जों दोन्थ'लायनोसै नङा होमबा नोंथां गोजोनथोंसै औ।